हेल'।
औ खोनादों ना नोंथां?
खोनादोंना?
आंनिखौ औ खोनादों दे नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
औ होमबा जोङो दायो सावरायनि होनोबा जोंनि बैसागु फोरबो रंजानायनि सायाव सावरायनि ना।
औ दे सावरायजायो दे नोंथां।
होमबा आं बुग्रोनि ना।
दे नोंथाङा एसे औ दे बुंग्रो।
ओ बैसागु फोरबो होनना बुङोब्लाथ' जोंहा जेनेबा रंजानाय आरो बेजों लोगोसे जे थाबाय जेनेबा दामजुफोरनि सायाव बुङोबा जेनेबा जोंहा बैसागु मोसानायाव मा मा नांगौ जायो होनना बुङोब्ला जेनेबा दामजु आरो गाननाय जोमनाय माखासेया आरो दंबावो जानाय लोंनाया थ' जोंना बैसागु बोथोर टाइमाव एसे आलदा जायो नालाय
औ जायो नोंथां नों थिगखौनो बुंदों।
ओ दा जेनेबा रंजानायनि ओ माबायाव मा मा नांगौ होननानै बुङोब्ला जोंना फार्स्टआव थाबाय जेनेबा गाननाय जोमनाय ओमफ्राय हौवाफ्रा गानबाय गामसा ओमफ्राय आरो गस्लाखौथ' फ्रायानो गुफुरानो गानो।
औ नोंथां आ गोदोनिफ्रायनो गुफुर गानबोनायखौ नुबोदों आरो।
उम उम हिनजावफोरखौ होनोब्ला दखना दख'ना बिदनखौ गानो खोमा ना?
औ दख'ना बिदन गानो।
लाया गोजा
अ जायगा लाना जायगा माने गावसोरनि सइस मथे माने बिसोरो गोजाबो गाननाय जायो बा गुफुर बेबायदि गाननाय जायो आरो गुबुन कालारफोरखौ माने एसेबां गाननाय नुनो मोननाय जाया आरो
उम
बे बैसागु मोसानायाव ओंखारनाय समाव माने बे बांसिनै गुफुर आरो गोजाखौनो गाननाय नुनो मोननाय जायो आरो।
ओमफ्राय हिन्जावसाफोरा जेनेबा बिदिनो देलायनाया मा मा देलायो जेनेबा नोंथाङा हिनजावसा नालाय आं दा सोंनो सानदो आरो जेनेबा बैसागु टाइमाव मा मा देलायो आरो ओरै
अ बैसागुआवथ' जोंना माने ओ देलाया लाबासिनो ओंखारनाय जाखाया नङा होमबा बयबो माने बैसागु खौ रंजानायजों लोगोसे देलायखायो सिख्लाफोरानो जा बा हाबा जानायानो जा ओमफ्राय बे बैसागु अ जेनेबा मोसानो बा रंजानो ओंखारलांनाय समाव माने गोमो दख'ना गाननायजों लोगोसे जे माने आखाइफोराव आसान गाननाय जायो बेनिफ्राय मेगनफोराव ओरैनो काजोल लानाय जायो आरो बेनिफ्राय फुथा फोननाय जायो। ओमफाय लिपस्टिकबो जेनेबा गोजा कालारनिखौनो बांसिनै लानाय नुनो मोनो आरो बैसागु बोथोरावहाय बांसिनै बेनिफ्राय माला गाननाय जायो। बेखिनियानोसै आरो माने सिमपोलैनो जोबोर समायखाङो आरो
औ औ बोथोरजों लोगोसे
औ नोंथां बेनिफ्राय आरो हौवासाफोराथ' बेबायदि एसेबां देलाया नङा होमबा बिसनाथ' माने बे गन्जि गस्ला ओमफाय गामसा बेखिनियानोसै आरो आर'नाइ आर'नायाथ' थाखागोनानो
औ
बैसागु बोथोराव बसो सोंनो सानदों जे नोंथांनाव आथिखालाव नों नोंथांमोननिथिंजाय बैसागु मोसानाया माबायदि
माबायदिखौ माने नोंथाङा नुनो मोननाय जायो आरो
जोंनिथिजाय आरो जेनेबा जोंनि एरियायाव सोलिनायखौ आरो
औ
आं खिथानि होमबा ना नोंथां
औ दे बुं
ओ जेनेबा जोंनिखिजाय फार्स्ट संक्रान्ति खालि बिदिनो जयै गोखा-गोखैखौ ज'यै जाबाय ओमफाय बै
बरायसिगोन जयैनो
औ नोंथां औ आरो फंसे खोथा सोंनि बे गोखा-गोखै जि जायोना आमबाय बे गोखा-गोखै जानायाव नोंथांमोननिथिंजाय बेसेबांसो रोखोमनि मैगंखौ माने बे गोखा-गोखै जानायाव माने संनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
हायो हायो जेनेबा जोंथ' मोजाङै मिथिजोबाबो जोंहा आइमोना खिथायो नालाय जेनेबा एकस' एकथा जोंनि गोजाय हाजो गोजाय लाना फैयो ओरैजाय सिमेन्ट हाजो सिमन्ट सा सापुरि हाजोआव बेनिफ्राय बे गामियावबो मोननो थांखायो बुहुत मैगंफोरखौनो। बेखौ बेदरजों एवना जायो आरो
औ नंगौना नोंथां
संक्रान्ति खालि बिनि उननिफ्राय बिदिनो अखानायै आरो बिदिनो मोसायो आरो जेनेबा बैसागनि दुइ थारिखानिफ्राय मोसायो जोंनाव
औ
ओमफ्राय इदिनो
जोंनिथिंजायबो माने बेबायदि गोखा-गोखैखौ जायो। जायहा माने गोबांथ' बेवहाय मोनसेल' बिकनि मैगंखौ संनाय जाया नङा होमबा? गोबां बिदनि मैगं होनाय जायो बेवहाय आमफ्राय अ बे खौ माने रायजोआवबो जायो फाय न'खरावबो जानाय जायो न' बेनि फ्राय बे मैगंफोरनि गेजेराव माने गोबां मैगं आं मुं मिथिनायबो मेगं होफायो आरो मुं मिथियै माखासे मानि गोबां मैगंफोर होबावनाय जायो आरो आं खिन्थु सिनायो ओमफाय मुंफोरखौ एसेबां मिथिजोबा बेबायदि आरो। ओमफाय बेफोरनि गेजेर जेरावनो जेनेबा जोंहा मा होनो दिंखियाथ' मै थाबाय। बेजों लोगोसे जोंङो थालिर फस्लाबो होफानाय जायो आरो जोबोर गोथाव जायो बे थालिर फस्लाया ओ मैखुन बायदि मोनजायो आरो। बे बेदरनि थावजोंहाय
उ उ।
दिंखिया थाबाय फुंखा फुंखा थाबाय बेनिफ्राय आरो लाफा सायख ख थाबाय आरो बै थनद्रा हेलों सि मानसिया बेनिफ्राय बेबायदिनो गोबां होफानाय जायो आरो बेवहाय नोरसिं फोरबो होफानाय जायो ओमफाय माखासे गोखै बिलाइफोरबो होफानाय जायो आरो बेवहाय आरो। आरो गोखाबो थाबाय आरो दिंखिया फाग्लाखौबो एसे ओरैनो होफायो आं बेबायदि होननाय खोनायो आरो खिन्थु आं होथारनायखौ खौ माने नुनाय जायाखै आरो जोंनि जायगायाव खिन्थु खोनाबो दों आरो बेबायदिनो जायो लोङो नङा होमबा बेनिफ्राय आरो मोसानायाथ' जोंहा थाबायानो आथिखालाव माने बैसागु रंजानायाव माने जोंना गोदोनि बायदि एसेबां मानि माने जौ होयोना न खर नखर मोसानायनि मुङाव ओमफ्राय बेफोरखौबो माने एसेबां होसोआ आरो फेलायलायनाय माने गाज्रिबो नुयो नालाय समाजाव माने बेबो थ मोनसे सिनायथि जानानै थायो जेनेबा बैसागु रंजानायखौ जेनेबा एसेबां लोंहै जाहैल' फालियोबा माने रंजानायनि माबायानो थाहैयानाव गाज्रि नुयो माने नु नायावबो खोनानायावबो आरो दिसि प्लेन गैयि जालाङो नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय आरो माखासे जोङो जोंनि उन्दै उन्दै गथ' फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो लाफानानै मोसानाय होननाय जायो। बेसोरबो माने जोंनिफ्रायनो सोलोङो नङा होमबा गोदोनिफ्राय
उम।
फ्राय गिदिरफोरानो बेफोरबायदि बांद्राय देखायोब्ला ओ बिसोरबोथ' बेखौ उनाव माने बे खौनो रोंलांगोन नङा होमबा जायनि जाहोनावहाय माने बे जौफोरखौ ओैनो अनानै माने बसागु मोसानायनि नामाव होयोब्लाबो माने एसेबां माने होनाय जाया आरो।
उम।
आमफाय आरो बे बैसागु रंजानायावथ' जोंहा मोसानायजों लोगोसे माख खासे दामनाय देनाय आग जु लानाय जायो ओ बेफोरनि गेजेराव माने थरखाखौ मिथियोना नोंथाङा?
मोनथियो मिनथियो।
थरखासि थायोना औवानि ओ बे थर खा खाम सिफुं बेसोर गं खौनो बांसिनै लानाय जायो आरो लोगोसे जाबख्रें बेसोरखौनो लानाय जायो औ।
खननानै मोसायो मेथाइखौ ओमफ्राय
औ खननानै मोसायो जोंनिजों केसेद जों मोसाया आरो आथिखालावथ' जोङो केसेटजों मोसानाय दाब-दाब जायगायाव नुयो जोंहा बेफोरखौ सोलोंलांबाय थायोब्ला जोङो जोंहा जोंनि हारिमुख खौनो मोनसे समाव मोनफा मोनफा खोमाना लानाय जागोन नङा होमबा? जायनि जाहोनाव बेफोरखौ जोङो गोथौ नोजोर होनानै नायग्रोनो नांगौ आरो। बेनिफ्रायसो जों माने खायसे बस्थुफोरखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनानै लानो नांगौ। दा जेरै जोङो केसेटजों बैसागु रं जानाय खौ जोङो एक्सेप्ट खालामथावा नङा होमब्ला जोंहा बेखौ जोङो दामनोनो रोंखाथारनांगौ जेब्ला जोंनिनो सि नायथि जेब्ला दामनानैनो रंजानो नांखाथारगौ आरो बे
उम
मोजांबो नुयो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
दा नोंथांमोननि ज जों माबायदि औ एसे फोरमायनानै होदो बैसागु रंजानाया केसेटजों मोसायो ना बेबायदि जोंनि दोरोङारि दामजुखौ लानानैनो मोसायो
ओ जेनेखि मोसानायाथ' बेबायदि जोंनि जेनबा आगोलनिफ्राय सोलिबोनाय बे खाम जथा सिफुंजोंनो मोसायो। नोंगौ जेनेबा स्फिगारखौ लाफायो नाथाय औ
दा बिदिब्ला जोंना टाइमा जाबायमोन नोंथां
ओं ओं
समा जाबायमोन दोनथ'नोसै दे।
जागोन